हेल' हेल' नोंथां
हेलौ नोंथां
औ मा खालामदों नोंथाङालाय
अ नोंथां नै दं ओरैनो जिराला जिरायनानै
अ नोंथां ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथाङा फुंनि
अ जाखांबाय नोथां जानायालाय
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा।
ओंख्रिया नोंथां थास' आथिंजों नासोमोन नोंथां
अ गोथावनोथ'
औदां नोंथाङालाय जाबाय नामा नोंथां
औ जाबायमोन नोंथां आंबो फुंनि जोंनाबो ओ जोंना ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां ओ आलुजों सबाय बिमा फाजिसोमोन माने नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो खर' रायलायनानै हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नोंथां मा आयदा बेयो बुंनाय।
औ नोंथाङाबो दा दाथ' फ्रिखादा नोंथाङानो।
औ नोंथां औ जेबो मावाखै नोंथां
अ बिबायदिब्ला आयदाया जाहैबाय माने जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव जेनेब्ला आबाद मावनायनि नि बागैसो नोंथांजों एसे सावरायनो होन्नानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ जायो नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदिया नङामोन नोंथां।
अ अ बिब्दिब्ला नोंथां औ बिब्दिब्ला नोंथाङानो सावरायग्रोदो दे
औ औ नोंथां ज जों आबाद मावनाय होनोब्ला जोंनाथ' जोंनि ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि आबाद मावो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ दा जा जों गिबियाव बुंग्रोनो हागोन दे जों बांसिन नाम्बाद मावनाय होनोब्ला जेनेबा माइ आबादाव आरो ना आथा जेनेबा जाय बेखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो।
औ औ
जों माइ आबाद मावनाय बुङोब्लाथ' जेनेबा जों माइ आबाद मावा मावाब्ला जों जेनेबा जों खुंनाय राहायाव गोबां जेनेबा उसुबिदा जायो। जाहाथे जेनेबा जों जाय आबादखौ माइ आबाद मावो एबा जों जाय आबादखौ मावो जों बे आबादखौनो जों ओ थांना थानायाव जानाय जायो नङाहोमबान थां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ दा जों आं बुङो मा माने माइ आबाद मावनायनि माखासे बाथ्रा बुङोदि जेनेबा जों माइ आबादखौ मावनो बुङोब्ला गिबियाव माइ फिथाइखौनो माने हालौवनानै फोनाय जागोन आरो जेनेबा जायखौ जों खोथिया फोनाय बुङो औ थां जेनेबा जों बे खोथियाया जौवोब्ला एबा बुजाद बुजानाय जायोब्ला। जाय जों बे खोथियाखौनो फुनानै एबा बुखुननानै गुबुन फोथाराव माने गायनाय जायो आरो ना नोंथांमाने हाखौ जों टेक्टर एबा नांगोल बायदि रोखोमजों हालौवनानै जों जों बे दुब्लिखौ एबा फोथार खौ मोजाङै हाब्रु गोनां खालामनानै जों जेनेबा बे माइबा खोथियाखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
औ औ जेनेबा जों बे माइखौ एबा माइआ जौनानै मेसें बोथोराव जों बे मेसें बोथोराव जेनेबा बे माइखौनो हायो हानानै‌ न'आव लाबोनानै आरो बेखौ ट्रेक्टर एबा मोसौजोंनो मारा होनाय जायो आरो नोंथां जों मारा होनाय बुङोब्ला जेनेबा बे माइ फिथाइखौ गाहोनायखौ बुंनाय जायो आरो ना मारा होनाय। औ आरो जोंनि ओनसोलाव आरो जों बे माइखौ जों जोंनि माखासे गोबां गोबां। ओ गोबां गुबुन गुबुन जायगा एबा गोबां गुबुन गुबुन हादरफो फ्रावनो लांनाय बा दैथायहरनाय जायो आर ना नोंथां जाय गुबुन गुबुन हादराव एबा गुबुन जायगायावथ' ओ माइ आबादखौ मावा नालाय नोंथां जेनेबा। जाहाथे बे माइ आबादखौनो माखासे जोंनि। गोबां हा गोनां जायहा माने जायनि न'खराव गोबां हा हु दं। बेसोरा माने बे माइखौ गुबुन जायगायाव दैथाय हरनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा आरो जों बुंबावनो हायोदि जोंनि ओनसोलावथ'। दा नुनो मोनोदि बांसिन सुबुङानो। जेन'बा साफात गायो आरोना नोंथां ।जाय जों बे साफात जों जों गोबां ओ रां। आरजिना लानो हायो। जाय जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां मदद होयो बे साफादा दा दि जों गि गिबियाव सा फात ओ आबाद एबा साफात गायनायनि बाथ्रा बुङोब्ला सापातखौ जेनेबा जों फुलि खालामनानै एबा फुलिखौ गायनाय जायो आर ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जाहाथे जों बे फुलिखौ जोङो। बिदिनो सम सम आबदार लाबाय थानांगौ एबा जों बे फुलिनि एबा साफात बिफांनि एबा लाइफांनि सेर सेराव गोबां रोखोमनि हाग्रा फोर खिलियो जाय जों बे खिलिनाय ह हा हाग्राखौ फुनानै गारहरनांगौ आर ना नोंथां जेनेबा जों आबदाद लानांगौ आरो बे साफात आरो जों बुंनो हायोदि बिदिनो सापातआ गोजौ जाब्ला जों साफात बिजौखौ खारनानै जेनेबा साफात बानायनाय जायो। जेनेबा गोबां जायगायाव बेखौबो दैथायहरनाय जायो आरो जों मोनसे बाथ्रा बुङो एबा मिथिनो मोनोदि जोंनि आसामा माने। बे साफात बिलाइनि थाखाय बा साफतनि थाखाय। गोबां एबा मुंदांखा होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
आरो जों म आरो बुंबावनो हायोदि जेनेबा जोङो माखासे मैगं थाइगं जेनेबा जाय जों हाथाय ए बा बाजा। बाजाराव थांनानै बायालासे एबा न'आवनो गायनानै माखासे मैगं थाइगंखौबो जों गायनानै ऐ न'आव जानायखौ जों नुनो मोनो। जों माखासे मैगं थाइगं आबाद मावनायनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जों बेबायदिनो आलु। सबायबिमा खांख्रिखला जोगोनात कुमब्रा ओ भिन्दि बायदि रोखोमनि मैगंखौ जों न'आवनो गायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
जायजों माने बायनायनि गोनांथि गैया जेनेबा जों न'आवनो मावनानै बे आबादखौ जायो जेन'बा ओ जों गुबुन एबा गुबुनाव बायनायनि जेबो बाथ्रा गैया आरोना जों जाहाथे जों बे मैगंफोर एबा आबादखौ जों न'आवनो मावनानै जानाय जायो आरो नथां आरो जों दासे जानानै जोङो माखासे जेनेबा आग्लायनाय आग्लायनायथ' नङा जेनेबा गोबां गायो नालाय बेखौनो जों फाननायबो जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ
आरो जों नुनो मोनबावदि जोंनि ओनसोलावथ' गोबां मानसियानो जुखामनि आबाद मावनाय जायो जाहाथे जों। जुखामखौ गिबियाव जेनेबा बे जुखाम ज जों जायखौ जायो बेखौनो जों ओ बिनि बेगरखौनो जोङो एबार बेगरथ' नङा जेनेबा जों जायो बेखौनो जों जेनेबा गायनाय जायो आरोना नोंथां। जाहाथे जाहाथे जेनेबा बे जुखामआ एबा जुखामखौ जोङो फार्स्ट जेनेबा गुबुननि गिबिसिन गायनो हायोब्ला बा गुबुननिफ्राय गिबिसिन गायनानै ओ फिथाइ ओंखारहोनो हायोब्ला जों गोबां बेसेन गोसा दामाव जों फाननो हायनायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे जों बे फैसाजों जेनेबा जों माखासे। जेनाव जों जिउ खुंनायाव एबा जिउ दानायाव एबा संसार जानायाव जों माने गोबां मदद मोननाय जायो आरोना नोंथां। आरो जों नुनो मोनबावो दे जोंनि ओनसोलाव औ माने जों आरो नुनो मोनबावदो जोंनि ओनसोलाव बिराद माने बानलु सिब्र'खौबो गायनाय जायो जाय जों बे बानलु सिब्र' एबा बानलु बानलुजों जों गोबां रां आरजिनाय लानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जों बानलु सिब्रुखौबो जों। माने गुबुननिफ्राय गिबिसिन गायनो हायोब्ला माने जों गोबां। माने बेसेन गोसा दामावबो जों बेखौ फाननो हायो। मानोना बाललिु सब्रनि जेनेबा। जों बालुसि ब्रुखौ जों गुबुन जायगायावबो लांनाय जायो आरोना नोंथां जों फाननो। थाखाय बा फालांगि खालाम थाखाय जेनेबा जों गुबुन जायगायावबो दैथाय हरनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ जेनेब्ला दायो नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा। बुंबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा उ नोंथां मिथिनाय बायदि बुंबाय जेनेब्ला नोंथांनि सिगाङाव आं फै एसे फोरमायनानै होनोसै जोंनि ओनसोलफोराव। गायजानाय एबा उ मावनाय आबादफोरखौ ना मा होनो नोंथां
औ औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो जाहाथे आंबो एसे एसे बाथ्रा मिथिना लानो हायो जेनेबा जों आंबो उनाव आबादफोर मावोब्ला जेनेबा एसे मिथिनानै एबा नोंथांनिफ्राय बाथ्राखौ मिथि मिथिनायखौ जेनबा आांबो आबाद मावनायाव जेनेबा सोफादेरनो हायो नङाबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जेनेबा जोंहा। उम आबाद होनोब्ला जोंनि जेनेब्ला जोंनि ओनसोलफोरनि गुबै थांना थानायनि मोनसे राहा एबा राहा लामा आरोना नोंथां। जायनि जेनेब्ला। जों जायफोर आबादखौ मावनानैनो जेनेब्ला जोंहाथ' जोंनि ओनसोलफोरावथ' एसेबां माने बिदि गिदिर गिदिर। साख्रि बाख्रिफोर गैया जों माने बेफोरबायदि फिसा फिसौ आबादफोरखौनो मावनानै जोंनि जिउ खुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ
बे आबादफोरखौ होनो होननो थांङोब्ला जेनेबा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना नो मावबोगासिनो दंङ आरो दाबो बे आबाद मावनायफोरखौ जोंनि ओनसोलफोराव गोबां मानसिफ्रानो नागारनो हायाखै मानोना जोंहा बे आबादासो जोंनि माने गुबै थांना थानायनि राहा लामा होननानै जों बुंनो हायो एबा आं मिथिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ
बिब्दिनो दायो आबादफ्राथ अनेक रोखोमनि दंङ नालाय जोंनि ओनसोलफ्राव जेनेबा बांसिनै माइनि आबादखौ मावनायखौ आं नुनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिबदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर बेफोरखौबो जों आबाद होननानै बुंनां गोनानोना जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरखौबो मावनाय जायो मैगं थाइगंफोर बिदिनो। बायदि रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर जेरै हमनानै ला माइनि आबाद जुखामनि आबाद गमनि आबाद बेसरनि आबाद बेफोरबायदिखौ जों बे जों जोंनि ओनसोलफ्राव बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो दा बिब्दिनो जोंहा माने बेफोरनि बागैनो थांनानै दङ एसे एनै जेनेबा जोंहा रां रुफा बेफोरनि आबाद मावनानैनो मो फाय जों एसे एनै रां रुफाफोरखौ जों आरजिनो हायो आरो ना नोंथां दायो आरो जोंहा दंबावो आं बुंबावगोन दि जोंहा जुखामनि आबाद। बे जुखामनि आबादखौबो जोंहा गोबां रोखोमै मावनाय जायो आरो फाथोनि आबाद बेखौबो जोंहा गोबां रोखोमनि मावनाय जायो फाथोनि आबादखौ जेनोब्ला जोंआ। थ' बिब्दिनो एसे गरम बोथोर समावहायनो मावनायखौ नुनाय जायो मानो ब्ला फाथोनि आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला जेनेब्ला गिबियावनो हालेवनानै जोंहा फोनानै लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां ओमफ्राय उनावहाय बियो फाथ थो फाथोनि महर लायो जेनेबा फाथो जाहैयो उन समावहाय बेखौनो जों जेनेबा जों न' जानो मोनबाय आरो हाथाइ बाजारावबो जोंहा फाननानै जोंनि खरसा सानफ्रोमबोनि खरसाफोरखौ जों नागिरनानै दिहुननो हायो आरो आरो जोंहाथ' गोबां रोखोमनि जोंनि ओनसोलफोराव माने माइनि बिबांङा गोबां रोखोमनि जायो जेनेबा हमनानै ला जोंहा। बिगाब्रै बिगाबा गायबाबो न'खर जेनेब्ला न'खराव बोसोरसेयाव जागासि जे एबा जाजागासे जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे माइनि आबादाथ' माइफ्राबोथ गोबां रोखोमनि दं नालाय जों बेफोरखौबो जेनेबा गायनाय जायो रोखोम रोखोमनि नि आबादफोरखौ माइनि आबादखौ जों मावनाय जायो आरोना नोंथां दायो नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय आङो आबादनि बागै गोबां बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो हमबा नोंथांङाबो आंनिफ्राय मिथिबाय जानांगौ बिदिब्ला नोंथां जोंहा फनखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन नोंथां औ
दे होमबा ना नोंथां औ औ